खोनादोंना? खुलुमबाय नोंथां
हेलौ नोंथां।
औ खोनादोंना?
खोनादोंदा नोंथांङा?
अ अ खोनादों।
हेलौ।
अ अ अ खोनायाखै नामा?
हेलौ
नोंथां। अ दासो खोनाबाय दे नोंथां
अ अ अ।
ए। अह मा खालामदों नोंथाङा
अ आं ओरैनो दोङोर नोंथां। अ
नोंथांजों आङो ओ फंनैसो बाथ्रा रायलायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम दोङोना नोंथां
औ औ सम दं दे
बिदिब्ला ओ बिदिब्ला जोङो ओ जोंनि ओ जोंनि ओन ओनसोलनि ओ मागोनि बागै रायलायनोसै। नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ मागो फोरबोखौ ओ माबादियै फालिनाय जायो बेनि बागै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
अ हागोन दे नोंथां जोंनि ओनसोलाव मागो फोरबो होनबा इथ' बर'नि नो फोरबो नङा होमबा बेबो बर'नि मोनसे गेदेर फोरबो खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों दे
खोना अ अ ओ मागो फोरबोआव मागो ओ जोंनिया ओम मागो जानायनि सानसे एबा साननै सिगाङाव मा होनो पुस दाननि जोबथा सानाव जोङो उम ओमफायनो मागोआ खुंफुंनाय जायो जोंनिया बरफोरनिया लास सानावनो पुस दाननि लासनिफ्रायनो नङा होमबा नोंथां?
अ नंगौ नोंथां
अ जोंनिया मागोआव मागो होनबाथ' जोंनिया फिथा सौराय जानाय आलासि ओ ओ इदिनो बाहाय बाहागि जयै जयै जानाय नङा होमबा? उम ओमफाय जोङो बांसिन ओ बयबो नखरफ्रोमावबो फिथाखौ सावनाय नुयो नुनो मोनो आरो मागो फोरबोआव गासैबो नखरफ्रोमबो जोंनि गामि ओनसोलनि मानसिफोरा ओ माने फिथा खौ सावथारो आरो मागो फोरबोआव औ आङो मागो फोरबोनि ओ ओ मा होनो गिबि जेनेबा ओ मागो ओ मा होनो पुस दाननि लास खालिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनोसै नोंथांसिम ओ जोंनि बि सानखालि ओ बयबो नखर नखर ओ मा होनो ओ नखर न नबांफोरखौ साखोन सिखोन खालामना लाग्रोनाय जायो ओ ओम जि ओ आरि न' बां बायदिसिनाफोरखौ सुस्रांनाय जायो आमफाय जोङो बै सानखालि आरो फिथा देनो थाखाय ओ जगार लानाय जायो आरो ओ जोङो फिथाफोर औ ओ ओ माइरंनिफ्रायनो बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ।
ओह ओ जोङो मा औ औ ओमफाय आरो जोङो बे सानखालिनो ओ देनाय जायो आरो फिथाखौ लास सानखालि पुस्तानि लास्ट सानखालि ओ नों थाङा फिथाफोरनि बागै एसे फोरमायना होगोन नामा? मा मा फिथाइ देनाय जायो जोंनि मागो फोर्बोआव एसे फोरमायना होनाय
नंगौ नोंथां ओ जोङो मागो होनोब्ला ओ जोंनिया ओ फिथा जानाय ओ फोर्बो फोर्बो नङा होमबा? ओ बे मागो फोरबोआव ओ जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि फिथा जायो। जेरै एन्थाब
औ
ओ लावदुम फिथा बा थावनि फिथा बा लारु बानायो बिदिनो ओ एन थाखो होनोब्ला जोङो ओ नालेंखरनिबो बानायो। बाह जोङो सिबिंनि बानायो। बा जोङो बै मिथाइनिबो बानायो ओमफ्राय आरो ओ लाव दुमखौबो जोङो बिदिनो ओ सिबिंनिबो बानायनो हायो। बियो ओ बि बिदिनो नालेंखल बा बायदिसि मिथाइफोरनि बाननो हायो नङा होमबा नोंथां? ओ ओ बि नाथाय आरो जोङो आरो थावनिखौबो जोङो बिदिनो ओ गोबाबो बानायनो हायो। बहाबा बिदिनो नालेखर होनानै गोदै हायो ओ बिदिनो बाय बायदि बायदि रोखोमनि जोङो फिथाइ फिथाफोरखौ जोङो ओ बानायनो हायो नोंथां।
औ नोंथाङा मा होनो बे जों
औ दे नोंथां उम।
मा होनो ओ बै मागो फोरबोआव जेन जोंदि बेलागुर सावो बेनि सोमोन्दै एसे ओ फोरमायनानै हो माबोरै बानायो जों बे बेलागुरखौ बेखौ एसे फोरमायना हो होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां ओ फेलागुरु होनो बा जोङो ओ आ पुस दाननि ओ जोबथा सानखालि बेब लागुरखौ सावनाय जायो नङा होमबा। आ बिनि आगोलावनो जोङो। ओ बे भेलागुरखौ बानायनाय जायो ओ बे बेलागुर खौ बानायनो जों गिबियावनो जोङो ओ नारा एबा जिगाबखौ बुथुमना लाग्रोनांगोन बा ओ खायफाया ओ गुबुन गुबुन ओ बिलाइ गोरानफोरजोंबो बानायो जेरै थालिर बिलाइफोरजों ओ बिदिनो ओ बे ओ जिगाबखौ बुथु नायनि उनाव ओ जोङो ओ औवा औवा दाननांगोन जोङो औवाखौ ओ ना नांगौबायदि औवाखौ जोङो दान लानानै गायनांगोन आरो। ना
औ औ
उम सयथा साता बा। आतथा बिदिनो दसथा बिदि जेसेबां होयो बिदिनो जों ओ औवा खौ गायनानै बे औवानि गेजेर गेजेरनो जोङो बे जिगाब एबा ओ बा बायदिसिना गोरान बिलाइफोरखौ जों होजायो आरो। आरो बिदिनो जोंनि भेलागुरखौ जोङो। बानायनो हायो अ नों। ओ नोंथाङा ओ ओ बा गोदानाव फिथा बानायफेरबायना? फेराखै नोंथां
औ बानायफेरबाय नोंथां।
औ अब्ला फिथाफोरखौ माबायदि बानायो? ओ फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन दे जों फिथाखौ बांसिन बर' आइजोफोरा ओ रोंगोआनो ओ रोङि गैया आरो जेनेबा जोंनि बर' आइजोफोरा फिथाखौ बानायनो ओ गिबियाव जोङो जोङो। जोंनि बर'फोरा फिथाखौ मोनथाम माने फिथा जेनेबा गोबां बानायनो हायो खिन्थु मोनथामखौ बानायथारो आरो जेनेबा जोंनि बर'फोरा ओ मा होनो हुगुमा आरो एन्थाब आरो थावनि बेजों लोगोसे आरो आरो लारुफोरबो बानाय देरफायो थेवबाबो बे मोनथामखौ बानायथारो आरो जोंनिया आङो मा होनो माबोरै बानायो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनोसै गिबियाव जोङो माइरंखौ सोमग्रोनानै लानाय जायो जायजों ओंखाम जायखौ जों जायो बे माइरंखौनो सोमग्रोनानै लानाय जायो आरो ओ माइरंफोराबो माथा माइब्रा बेफोरबायदि थायो नोङा ओमबा नोंथां?
औ नंगौ। औ नंगौ नंगौ।
जों जौ जोङो ओ माइब्रा माइरंजों जोङो ओ एनथाब आरो थावनि बायदिफोरखौ बानायनो हायो आरो मा नो लावदुम एबा हुगुमा फिथाखौ जोङो ओ माथानि फ्राय बानायनाय जायो आरो जोसादों जोसा माइरंजों बानायनाय जायो गिबियाव जोङो माइरंखौ सोमग्रोनानै लानांगौ जायो बेनि उनाव जोङो बेखौ ओ दिंखि एबा उवालाव मोजाङै माने गुन्दै खामनानै लायो देनानै दस- सोमनायनि उनाव बेखौ दे ओ बोखांना नै देन लांनाय जायो आरो जोङो देनानै बेखौ मोज अ देनानै लाबोनानै जोङो ओ अ जोंनि अ अ जेनेबा अ थैनाय मानसि बेफोरबायदिनि थाखायबो एसे सा-सावग्रोनानै लाग्रोनाय जायो अ एक्सट्राके आरो
औ
ओमफाय जोङो आरो अ मा नो लावदुम फिथाखौ अ दै- दै गुदुंजों हमनाय रखम सावो आरो अ गिबियाव जोङो बेखौ अ लावदुम फिथा बानायनो थाखाय अन गुन्दैखौ नाग्रोनाय जायो। आरो बेखौ मोजाङै दै होना एसे दै सास्रो सास्रो नानाय जायो आरो ओ दालायाव आरो एसे संख्रि फोरबो होयो आरो बेहाय ओमफाय बेखौ ओम आद टिक्लि एबा नालेखर टिक्लिनि अ दि मुखा जि थायो बे नङा बा आरो नालेखरनि खथा जि थायो बेनि गेजेर- जों जोङो बेहाय होनानै सावो आरो बेहाय जोङो गिबियाव ओ अन गुन्दैखौ होबाय। बिनि उनाव जोङो जे बे फिथाइआव मा होगोन जेनेबा ओ नारेंखल ओ गुर मिथाइ आरो सिबिं बेफोरबायदि जि होयो आरो जि खायफा खायबा बेलेग बेलेक होयो नङा होमबा ओ ओमफ्राय बेयाव जोङो मोजाङै बे होबाय मोनसे होलायबाय आरो बिनि उनाव अन गुन्दै सायाव होलायबाय आरो बिनि उनाव आरो ओ बे मिथाय एबा नालेंखल सिबिंखौ होयो होनानै आरो सायाव अन गुन्दै होनानै बेखौ ओ अर दैयाव ओ होना होयो जेनेबा जोदौआव जोदौनि सायाव बेखौ होना होनाय जायो हिस्रिनि गेजेरजों बिदिनो बानायनाय जायो डराडुन फिथाखौ एन्थाब फिथाखौबो अ जोङो गिबियाव मा होनो अन गुन्दैखौ अराव जेनेबा साराय ओरै एसे मा होनो बिदिखौ फिथा सावग्रा आइजें मोनोदिसों जोंनिया दा अओ बे बेयाव होनाय जायो मा होनो अ गिबियाव जों अनखौ होग्रोयो बिनि उनाव जोङो नारेंखल बायदिखौ होनानै बेखौ थननांगौ आरो ओमफ्राय आरो दसे औ औ थननानै औ।
दे होमबा नोंथां दिनै समा ओ अ जाबाय ओ नोंथांजों ओ फिथानि बागै मागोनि बागै रायलायनानै जोबोर गोजोननाय मोन
औ औ औ औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय औ दे।